औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय
औ नोंथां औ
बा नोंथां जोंहा दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनोसै नङा होमबा ओ बैसागु जोंनि बर'नि बैसागुखौनो जागायनिसै नामा
औ हागोन नोंथां बियो जोबोद मोजां आयदा जों सावरायनो हागोन नोंथां औ नोंथां औ दे नोंथां जागोन दे
ओ बैसागुखौथ' मिथिखागौ जोंहा नङा होमबा मोनसे बर'फोरनि मोनसे दिर ओ
औ नोंथां
जोंहा बेखौ औ एप्रिल एप्रिलनि एप्रिल दाननि गेजेर जेनेबा सुद्ध' पनद्रसोनिफ्राय सोलियो नङा होमबा जों बेखौ मारै ओ जों बेखौ जोंनि गोदान बोसोर होननानै लायो औ आरो बेखौ गोदान बोसोरखौ जोङो गाजा-गोमजायै बरायनाय जायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा बाहाय जोंहा माखासे ओ फालिनायफोर बुङो आरो नङाओमबा जेनेबा जोंनि आबै आबै आबौ खौ गोसोखांनानै बिसिनि गायनाय फुनाय मारै मारै दा बिसोरखौ जोंहा इसे ओ माने खुलुमनाय बावहरनाय बादियै जों फालियो नङा होमबा दा बेयो मोनसे जोंनि बर' जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ मा कालसार आरो ट्रेडिसन मोनसे जाबाय आरो हारि आरो माबा फालिनाय जाहैबाय आरो नङा होमबा दा जोंहा बाहाय बुहुद नियमनि खानथिफोर दङ' होमबा दा जोंहा ओरै ओ मोसौ-मैसो थुखैनाय
औ नोंथां
औ ओमफ्राय जायगा फोसाबनाय जेनेबा बारि बागान जोंहा ओरै रायजो राजाखौ ज' ज' ओंखारलायनानै ज' ज' रंजानाय होबा औ आफाय माखासे ओरै ओसोरबा गैजा रोङिनि माबाफोर फैबा एसे जाहो हरनाय नङा होमबा दा बेफोर जोंनाव जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
औ दा जोंहा बाहाय जोंनाव ओरैनो आरो जोंनि गामिफोराव माने जों आं नुनायावहाय माने बहुद साफा दोनो आरो बे समाव गोदान बोसोराव माने न'नि न'नि जिं जिंफोर माबाफोरफोरखौ मोजाङै फोसाबो ओमफ्राय ओइदिनखालि आरो बे गोदान बोसोरखालि माने गोदान गोदान गाननाय-जोमनाय गानो नङा होमबा माने ओ जोंनि बर'नि मेन ओ आर'नाइ लानानै दख'ना गाननानै गामसा गाननानै बरायनाय जायो आरो नङा होमबा ओमफाय गिदिर गोलावफोरनिफ्राय मोनसे माने ब्लेसिंस माने मोनसे ओ
नंगौ नोंथां नोंगौ
बे खौ माबानाय जायो आरो बोरला बोरलानाय जायो
आसिरबाद लानाय जाहैबाय औ औ नोंथां
औ ओमफ्राय जों बिदिनो लोगोफोरनाव बेरायो ओमफ्राय सोरबा जेनेबा ओ जाथि खुरमा दंबा बिसोरनावबो बेरायो
नोंगौ नोंथां
बयनोबो रंजानायखौ रानलायलायो नङा होमबा दा नोंथाङाबो एसे ओ नोंसिना मारै मारै जायो एसे
औ नोंथां औ हागोन नोंथां जेरै बैसागु फालिनायाथ' बैसागु बैसागु फोरबोखौ फालिनायाथ' जोङो बयबो बर' हारिया बुंनो थाङोब्ला जों एसे एखेयानो जोजोबखायो नङा होनबा नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे फोरबोयानो जोंनि बर' हारिनि बैसागुया दा जोङो गिबिथारावनो जोङो आ मोनसे माबा दङ जोंहा फोरबो बैसागु बेखौ जोङो गिबिथारावनो जोङो गोखा गोखै जानाय होननाय मोनसे दङ बेखौ जोङो सैथ्र' जाननि जोबथा दिनखालि जानाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बे दिनखालि जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जोङो मैगं मैला जेरै मख'जाथाव मख'जाथाव मैगं मैला बेयो जाहैबाय मानिमुनि ओ दाउ फेनदाबा जेरै थाराय बेफोरबायदि खिफि बेनदों जों मानि गोबां मैगंफोर दं जेखौ जों मख' जोबनो हाया नङा होनबा नोंथां
औ
बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जेनाखि जों बैसागुनि मुङाव अमा सिथारनाय बेखौ जोङो बे गोखा गोखैजों एवनानै जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
लोगोसेनो जोङो नैबेखौबो मख'फानांगोन नोंथां जोंहा बैसा सागुयाव मोनसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय मोनसे नेमखानथिफोर दङ नङा होनबा नोंथां जेरै जों बेहाय बिनि खाहानिखौथ' नोंथां मोनथिखागौ जानो हागौ बेनि जारिमिनफोरखौ मानो थाखाय गाफोयो बेयाव जेरै बेयाव बावखुंग्रि सिख्ला थायोमोन जेराव आं बिनि बिनि माबाखौल' बेनिफिटखौल' खिनथानोसै जों मानो गाखो यो आ जाहैबाय जोङो सोरबा अनजालु बा अनजालि बा गोसो नि साननायफोर बेफोरखौ जोङो ओ मोगथां महर मोनहोनोबा जों बेवहाय गाखोनानै मानि आं जुदि नों नोंथाङा बोसोरथाम गाखोयोबा बोसोराव खनसे खेबथामै गाखोयोबा नोंथांनि जेनाखि साननाय हनाय बेफोर जाफुङो होननानै जों बेफोरबायदि मोन फोथायना लाखिनानै गाखोहैनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ
दा आरो जोंहा बिनिनो बै ओइनखालिथ' जोंहा गोखा गोखै जानाया जोबबाय दाना बैसाग दाननि से अक्ट' खालि गिबि दिनखालि साग दाननि जोङो बेयाव मानि ओ फुङाव आवह'थि होयो जेरै जोङो बे आवह थि होनायनि माबायानो जाहैबाय जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जुदि सिगांफोराव माबा माबि गोरोनथिफोर मावबोदोंबा गेना गोरोनथिफोर आरो लोगोसे उन समफोराव जोंनि आ जेनाखि देहा मोदोम सावस्रिफोराव जेबो बेमार आजार जायैनि बा खैफोद आफफोद सफैयैनि बेफोरखौ लानानै जोङो बेफोरबायदि ओ आहुथिखौ होनाय जायो
औ औ
दा बेनि उनाव जोङो आ बे दिनखालिनिफ्राय जोङो रंजानायखौ मानि जागायजेनो जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबो जे रंजानाय बेखौ जेराव जोङो आ मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खोथा नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि आथिखालनि जेना खि आ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना दा आ जेनाखि जों गोदो आबै आब बौमोना जेनाखि जेरै बादि जोङो खाम जथा सेरजा फुं गंगोना बेफोरखौ लानानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरखौ लानानै रंजानायखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै
औ औ औ औ दाथ' दानि जुगावथ' नोङो ट्रेडिसनेल मदार्न माबाफोरखौसो नुनो मोनबाय मिउजिकफोरखौ बाहायनानै
जोङो ओ गोनोखोआरि मानि टेक्नलजिनि जेनाखि गोदान माबाजों दिहुनजानायफोर बक्सफोरखौ दामनानैसो जोङो बैसागु बोथोराव ओ मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो। दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ नङा होनबा नोंथां दा बेखायनो ओ जोङो बेफोरखौ लाखिनांगोन जेरै जोङो गोबां गोदोहाय ज जेनेबा हिनजावफोराबो दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ गाननानै लानानै जोङो बैसागु रंजानायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो जेनाखि सोनाबारि जेनाखि गाननाय जोमनाय जोंनियाव फैनाय बेफोरखौ गाननानैसो लंपेन्ट गस्ला गाननानै जों मोसाइखौ नुनो मोनो।
औ औ औ औ औ
दा जों बेनिखायनो बेफोरखौ फोरोंलांनांगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बैसागु वाव माबोरै रंजायो आरो बैसागुआव मा मा दामग्रा आगजु लानानै जोङो रंजानांगौ बा जोङो मेथाइखौ रोजाबनानै खननांगौ बैसागुनिखौ बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायलांनांगोन लोगोसे जोंहा बिदिनो आथि आथिखालाव नैबो मोनसे दुखुनांथाव ओ मोनसे जानानै होबाय नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना बैसागखौ ओ स्नि दिनफोर रंजानायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो सानथाम बा सानब्रैनि रंजानायनि नि गेजेरावनो जों बैसागु बोथोरखौ फोजोबो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो नों मिथिनाय बायदि एसे बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होबावदो नामा नोंथां आंनो
औ बिदिनो माने बैसागुवाहाय माखासे ओ बर'फोरनि आइजें आयलाफोरखौ लानानै ओ समायना नुयो नालाय नङा होमबा दा बाहाय माखासे जोंहा ओ बेसाद बेसादफोर दं आरो। आरो जेरोखोम जोंहा ओ मोसानाय आरो रंजानायनि थाखाय खाम सिफुं जथा था सेरजा नङा होमबा बेखौ जोंहा माखासे माखासे जायनाखि ओ जायनाखि ओ मिंथिंगायारि नङा होमबा मिथिंगायारि मिथिंगाजों मिथिंगानि मिथिंगानि मिथिंगानि ओ बार मिथिंगानि माबाफोर बेजों मिले जोंहा माखासे मेथाइ बर'नो नङा होमबा दा बे मेथाइजोंनो जों जोंनि दामग्रा देग्रा जायनाखि सिफुं खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो रोजाबहोनानै मेथाइ खननानै जों रंजायो आरो नङा होमबा दा बाहाय आरो मोनसे दा बाहाय माखासे आरोबाव साबसिन बानायो मा होनबा जोंना गाननाय जोमनाय नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
दा जोंहा जोंहा जोंना आइजोफोरा नङा होमबा
औ नोंथां औ
दख'ना गानो जोंग्लाब माग्लाब नङा होमबा आमफाय जोमग्रा जोमो आमफाय माखासे गाननाय खोमानि गहेना बायदिसिना ओ माने गाननाय जोमनाय जा दङ बेखौ गानो आरो ओइदिनखालि नङा होमबा गोदान गोदान ओमफ्राय हौवाफोराबो गामसा आरो आर'नाय लानानै ओंखारो नङ होनबा गोदान गस्ला गाननानै दा बेफोरजों माने समायो आरोना
औ नोंथां
औ दा बेफोरखौ लानानै रंजायो आरो दा रंजानायाबो ओ बे समाव माने गोसोफोराबो ओरैबादि ओ ओ मोजां मोनो आरो गोदान माबा मोनसे फैबाय नामा नङा होमबा
नोंगौ नोंथां सैथो नोंगौ
बिदि माफैयो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोंथ' नुनो मोनखायो जोंनाव जेरावबो दा फालिगासिनो दं बयबो नाथाय जायगा लायै जायगा माने आलदा आलदा एसे जालांबाय आरो
नंगौ नोंथां नंगौ जोङो बैसागु जायानखि बैसाग दान सहैब्लानो जोङो बैसागु बायदि मोनखायो गोसोफोराबो नङा मा नोंथां औ बेखायनो दा जोङो जेनाखि बैसागु रंजानाय बेखौ जोङो आंजे एसे सिगाङाव जे बुंलांदोंमोन नोंथां जोङो नैबे ननि जेनाखि जों दामग्रा आगजु बेफोरखौ जेनाखि
जोङो खोमालांनो नाङा बेनो नङा होमबा नोंथां
औ खोमानो नाङा
औ नोंथां दा नोंथांहाथ' बिदिब्ला समा जा जाबायाबो जाबायानो दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव जेनाखि आ बैसागु ओ रंजानाय बिनि सोमोन्दै सिगाङाव एसे फोरमायनो होबाय दा जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांसिम आरो नोंथाङाबो आंनि फ्राय माखासे जेनाखि जोंनि ओनसोलाव माबायदि रंजायो आरो मा मा आग बा माबायदि मेथाइ दामनानै ओ रंजायो बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौबो बेखौ आं नोंथांखौ फोरमायबाय दा बिदिब्ला जोंहाबो समा जाबाय नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजाननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम औ दे होमबा